हेलौ।
ओ नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां औ।
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
अ आं दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो दा नारजि अमासो संनो नागिरदों। औ।
बिदिब्ला एसे फोरमायलांदो नारजि अमाखौ मारै सङो।
अ अ दे जागोन नोंथां नारजि अमाया थ' जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै जों मोनथिखायो। नार्जिया बोरै जायो होनोब्ला नार्जिया फाथोनिफ्राय जायो। नारजिखौ खालामनो थाखाय सिगाङावनो जोङो फाथो बिलाइखौ खानानै फोराननांगौ जायो आरोना फोराननानैहाय जेब्ला नारजि अह फाथो बिलाइआ मोजाङै रानो गेस्रेम रानो अब्ला बेखौ जोङो नारजि महरै मोननो हाबाय आरो ना। बेखौनो जों नारजि बुङो फाथो बिलाइ रान्नाय राननानै ओ गोरान जानायखौनो जों नारजि महरै जायो आरो ना नार्जि महरै मोननो थां मोनो। जिस होनो आरो ना। नारजिखौ जोङो गोबां माबै जानो हायो जेरै अमा बेदर अमा मेजेम। आरो ओरैनो नारजिल'बो जानो हायो आरो खायफा खायफा अबेबा अबेबा जायगायाव आलु जहलफ्रावबो एसे ओरैनो सिफ्लेनानै होयो होननानैबो खोनायो आरो ना। गोथाव जायो इदि होबा होनायबो खालामोनो आरो ना नारजियाव नार्जिखौ आलु। आलु जहलफ्राव बेखौ बिदि होदेरबा आङो नारजिखौ संनो थाखाय जोङो सिगाङावनो नारजिखौ बेखौ दैयाव सोमना दोननांगौ जायो। दैयाव सोमनायनि जाहोनानो जाहैबाय बिनि गोखाखौ एसे खारहोननि थाखाय नारजियाव बिराद गोखा जायो नालाय जानो बेनि गोखाखौ खारोनो थाखाय जोङो दैयाव सोमनानै दोननांगौ जायो आरोना दसे समनि थाखाय दैयाव सोम खांनानै दोननानै ओ जोङो बेखौ बोखांनानै मोजां सेबनानै सुनोसै सुखांनानै बिनि उनावहाय जोङो आरो दोफ्राव रुबावनोसै आरोना दो दानि जुगावथ' कुकारबो थायो कुकारावबो रुयो मानसिफ्रा खिन्थु गोदोनि जुगावथ' दोआवसो रुयोमोन। ओं दोआव रुखांना रुनानै मोजाङै बिदिनो खारैबो हरखायो रुनाय समावनो ओ एसे गोबाव समनि थाखाय रुनोसै आरो ना जेब्लानाखि बियो मोजां गेब्लेजोबा नार्जि बिलाइआ जेब्लानाखि मोजां गेब्लेजोबा अब्लानख खि जों मोजां माबाथारनांगौ रुथारनांगौ गेब्लेखांनायनि उनावहाय जेब्ला ओंख्रि नारजिया गेब्लेयो अब्ला जों बेखौहाय खांनानै दोखौ खांनानैहाय जोङो बेखौ सानोसै आरो ना सानानैहाय जे बेखौ मोजां सानोसै गेब्ल गासिबो गेब्लेेजासे सानोसै जेब्ला साखखङो जोङो अब्ला अमा बेदरखौ माबानानै लानोसै जोङो अमा अमा मेजेम थारजोंबो जाजायो बांसिनानो नारजिखौ अमा मेजेमजोंसो जाखायो माने मोदोमफोरजों जाया आरोना बांसिन मेजेमजों जानाय जायो अमा मेजेमफोरजों अमा मेजेमजों जानो थाखाय जों सिगाङावनो अमाखौ मोजां सुग्रोना लानोसै। सुग्रोनानै जोङो उनावहाय थारायखौ जानहरनानै बेहाय थाव होनोसै आरोना जेब्ला थावा दुङो अब्ला जोङो सामब्राम बानलु बेफोरखौ हानानै हरनोसै दसे एसे एरनानै सामब्राम बानलुआ जेब्ला एसे खामां खामां जायो अब्ला जोङो बेदर होसन हरनो हाबाय आरोना। बेदरखौ होसननानै जों मोजाङै बेखौ एवनानै लानोसै संख्रि हालदै गासिबो होजोबनोसै मस्ला मस्लि देनाय बेखौबो होनो हा मस्ला मस्लि बिदिनो जेरै हायजें जिरा सामब्राम गुफुर बेफोरथ' होबाबो मोदोमो ना गोथाव मोदोमो बेफोरखौ ओंखायनो होयो आरो ना बेदराव सङोब्ला बेजों लोगोसे हाय आरोबाव जोंना पेकेट नि मस्लाबो थायो जेरै गरम मस्ला मिट मस्ला माबा माबि थायोना बेफोरखौबो होजायो होनानैहाय जोङो एसे दै होनानै मोजां खोबहाब खोबहाब माबानोसै आरोनाना बेदरखौ मोजां एसे मोनहोगोरनोसै एसे बिनि दैया रानोबाथाय जोङो माबाखौ बि ना दा जों नारजि सानानै लानायखौ जोङो होसनहरनोसै आरोना होसनहरनानैहाय जोङो ओ खारैबो होखाबाय नालाय जोङो ओ खोबनाङा नारजिखौ खोबोबा माने गोदौ फुयोनानै एसे माबा थायो नालाय ओंखायनो जोङो खाथियावनो थानानै नोंस नायहाब नायहाब दोनबाय थानांगौ आरो ना। एरनानै खोबबा गोदौफुगोन नालाय ओंखायनो ओ एरहाब एरहाब एसे मोजां गोदौ होनोसै नारजिखौ गोदौ होखांनायनि उनावहाय जेब्ला नार्जिया मोजाङै माबायो अब्ला जोङो औ नारजिखौ एरै एरै होनोसै आरो नायनोसै मोजाङै नायखांनायनि उनावहाय जोङो बिनो संख्रि साखिनोसै आरो संख्रिया नाङाखैब्ला जोङो संख्रि एसे होनानै आरो खन-खोनसेबाव दसे गोदौ होबावनोसै गोदौहोखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो ओ जानो हाबाय आरोना खांनानै जानो हाबाय मोजाङै संख्रि नां-नांनानै खांनानै जानो हाबाय जोङो नारजिखौ खायफा खायफा ओरैनोबो जायो जेरै गोथाङै गोथाङै माने ओंख्रिल' ओरैनो ओंख्रिल'बो जायो आरो ना जेनेबा नाय नारजि बिदै लोंनाय बिदि होनो आरोना खायफा खायबा बिदिबो जायो आरो बेजों लोगोसे खायफा खायफा ओंखामफोरजोंनो जायो बांसिनथ' जोंङो ओंखामजोंनो जानाय खोनायो खिन्थु जोङो नारजिजों जाबा जोंना उदैयाबो साफा जायो इदि होनो आरोना मानोना बे गोखा नालाय बुस्थुआ उदैखौबो साफा खालामो इदि होनो आरोना जोंथ' दा गोबां नुनो मोनो जोंना हटेलफ्रावबो बर' हटेलफ्रावथ' जोंना नारजि जोंनि दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनला दाउ अ नारजि अमा नाफाम बेफोरखौ जोङो बर'-बर'फोरनि हटेलफ्रावथ' जेरै बाजै हटेल आइ हटेल बेफोराव जोङो ओरैनो मोननो थाङो जेनेबा जोङो ओ अमा बेदरफोर जाहै-जाहैदोंबा अमा बेदरफोर बिदोंबा जोङो नारजि नारजिफोरखौ अनलाफोरखौ जों ओरैनो मोननो थाङो आरोना जों बेखौ बाय एक्सट्रा बायलायलायनानै जानाङा जोङो बर'फोरना हटेलफ्राव ओरैनो मोननो थाङो बेखौनो जोंनि बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि संनायनिखौ आं फोरमायना होबाय आरोना नोंथांनिसिम नोंथाङाबो आरो माबाफोर फोरमायनो सानबावदोंबा आंनि सिगाङाव आं फोरमायलांनो हागोन
औ नोंथां आं बिदिब्ला गय बिफां गायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायलांसै ओ गय बिफां गायनो थाखाय जोंहा बाजाराव गय फुलि बायनानै लायनांगोन एबा सोरबा सोरहाबाथ' नखरावनो ओ गय फुलिबो बानायो बेबायदिनो जों गय फुलि गैयाबा बायनानै लायनांगोन बायनानै लाबोनायनि जोङो बेखौ न'आव दोन फैनांगोन आ जोंहा गय फुलि बानायनो थाखाय आ हानि गोनांथि जायो गोबां सोरहाबा सोरहाबा गोबां बुरजा बानायो सोरहाबा सोरहाबा बारि गावसिनि एसे बारि बागानावनो बानायो ओ बेबायदिनो
जुदि जोंहा गिदिर बागान बानायगोनब्ला जोङो बाजारावनो बायनाया गाहाम मानोना जोंनि न'आव बानायनाय गय फुलिया थोजोबा बिनि उनाव जोंहा दङ गय फुलिखौ लाबोखांनायनि उनाव जोंहा बे जोंनि गायगोन हायावहाय खल गायगोन गा हाखौहाय जोङो साफा खालनानै लानांगौ हाया जुदि गाहाय बा जोङो बे हाखौहाय खोनानै गोजौ फाननानै लानांगौ जोङो जाहाथे दै थाया दै थायोब्ला गयार थैयो ओ बेनिफ्राय जोङो हाखौ फोखांनानै ओ एसे गोजौ हानानै लानांगौ आरो हाग्राफोर दङब्ला जों बेखौ दानफायस्रांनांगौ आं गिदिर गिदिर बिफांबो दं लायगां बिफांखौ एसे साफा खालामनानै होनांगौ जाहाथे जोंनि बे गइयाहाय गायनानै जेब्ला ओ थांगोन अब्ला जाहाथे गाज्रि जाया बिनिफ्राय जोंहा हाखौ साफा खा साफा खालामखांनायनि उनाव जोङो बे जोंनि बे गय बिफांखौहाय गायनांगौ जायो गय फुलिखौहाय गायनो थाखाय जोङो
फिसा ओ गय फुलिखौ गायनो थाखाय जोंहा हाखर ज्रावनांगौ जायो हाखर हाखरखौ जोङो एसे गोजान गोजान गायनांगौ जायो जाहाथे जोंनि गयाहाय खाथि खाथि गायोब्ला दिसथाब जायो थांनायावहाय मोजां जाया बिनिफ्राय जेब्ला जोङो हारफोरखौ जावखांजोबगोन अब्ला जोङो हाखर जावखांनायनि उनाव बे गयखौहाय फारि फारि बायनांबाय थानांगोन जेब्ला जोंनि गय गायनायाहाय जोबनानै थाङो अब्ला जोङो बेखौहाय मोजाङैनो जोथोन लानांगोन जाहाथे गय बिफाङाहाय मोजाङै मोजां देरो बेनि उनाव ओ जेब्ला जोंनि गययाहाय एसे गिदिर गिदिर जागोन अब्ला जोङो बेनि सिङाव गय बिफांनि सि सिङाव जोङो ओ थालिर बिफां गायनांगौ जायो थालिर बिफानिफ्राय दै मोनो जायनि थाखाय जोङो थालिर बिांखौ गायनानै होनाय जायो थालिर बिफां गायोब्ला जोंनि बे गयफोराहाय दै सोबखनानै लानो हायो बे थालिरनिफ्राय ओ बेनिफ्राय जोङो थालिरफोरखौ बिदिनो गेजेर गेजेराव गायनानै होनांगौ आरो जेब्ला जोंनि गयाहाय ओ गिदिर बोसोर बोसोरनि उनावसो जोंनि गया एसे गिदिर गिदिर गिदिर जायो नालाय जेब्ला जोंनि गया बोसोर बोसोर जों गिदिर जागोन आ अब्ला जोङो बेखौहाय आ बिनिफ्राय जोङो फिथाइ मोननो हागोन जोङो जेब्ला जोंहानि बे गययहाय फिथाइ थायगोन अब्ला जोङो बे गय फिथाइखौहाय फाननानै जोङो रां आरजिनो हागोन बे रांजों जोङो जोंनि ओ न'खराव जोंनि न'खरनि जिउ खुंनायावहाय गोनां जानाय माखासे रांखान्थियारि जेंनायावहाय जोङो हेफाजाब मोननो हागोन बेबायदिनो गयाहाय बोसोरसेयाव केनसेलाव थायनाय जायो जायनि थाखायनो जोङो
गयखौ मोनोब्लाथाय बुरजा मोननाय जायो आरो। जों सोरहाबा सोरहाबा गयखौ ओ बागानैनो हगारनानै होनाय जायो फानग्रानो थाख ओ फाननो थाखाय। बेबायदि गयखौ हगारनानै होयोब्ला जोङो बोसोरसे ओ बोसोरसे हगारनानै होयोब्ला जोङो बेनिफ्राय फैसा लाखानानै जेब्ला गया थायगोन अब्ला जों बे गयखौ हरनांगौ जायो। बेनिफ्राय जोङो गयखौहाय गोबां रोखोमै दोननो हायो जेरैहाय दानखावनानै गोरान फाननानै दोननो हायो बेबायदिनो जोङो फिसा फिसा ओ थुख्रायाव दाननानै फोराननानैहाय जोङो बेखौ सुपारिबो होनाय जायो बेखौ जोङो बयाम म सुनानैबो दोननो हायो जोङो न'आवनो जानो जानायावबो बाहायनो हायो बेबायदिनो जोङो फाननायावबो बाहायनो हायो
गयजों गोबां सुबुङानो गोबां थाखा खामायो एबा फैसा रां आरजिनो हायो मानो होनोब्ला गयआ जोंनि जिउआव एबा सुबुंफोरनि जिउआव ओरैबायदि मोनसे गोनांथार ओ रां आरजिनायाव आरोना रां आरजिनो थाखाय जोंहा दैया जोबोद हेफाजाब होयो। फाननानै मोननाय राङा सोरनाबा जुदि ओ बेबायदिनो गुवार थार बारि बागान थायोब्ला बेबायदिनो बोसोरसेयाव बिसोरो ओ स्निजि रोजा दाइनजि रोजा बेबायदिनो गोबां रां आरजिनो हायो। फोरनि गेजेरजों बिसोरो गावसिनि जानाय लोंनायावहाय गोनां जानाय जिरादफोरखौ बायनानै लाबोनो हायो आरो बेबायदिनो गाननाय जोमनायखौहाय बिसोरो बायनानै लानो हायो। बिसोरनि फिसा फिसौफोरनि लेखा फरायनायफोराहाय ओ बेबायदिनो बिसोरो होनो हायो थाखाखौहाय रांखौहाय। आरो बेबायदिनो लोमजानाय साजायोब्ला बिसोरो बे रांखौ बेयावबो बाहायनो हायो बेबायदिनो बिसोरो गावसिनि फिसाफोरनि इयुन जोलैनि थाखायबो थिनानै दोनहैनो हायो।
गय बागानखौ आथिखालनि जुगाव गोबां गायो। गोदोनि जुगावथ' जोङो गय बागान गायनायखौ नुनोनो थाङामोन ओ मानो होनोब्ला
गयजों गोबां रां खामायनो हायो बेखौ आथिखालनि सुबुंफोरा मिथिनो हाबाय। गोदोनि सुबुंडाथ' ओ गावसोरनि ओ सिथ्लाफोराव लारि लारियै जि दालसो गायनानै लाबानो थ थोजासे होननानै साननानै लायोमोन। मानोना बिसोरो बेबायदि जि दालसो गायनानै लायोब्लानो गावसोरबो जानो जानायावहाय थोयो बेबायदि होननानै जानो थाखायल' बाहायनाय जायोमोन बिसोरो। नाथाय आथिखालनि जुगनि